औ
ओ आ
अ' खोनादों।
अ आ जों दायो होमबा आ न'आव फिसिनाय जिब जुनारनि बागै रायजलायनोसै ना।
औ औ।
उम ओ‌ ओरैनोथ ओ नोंसोरनि न'खरा माने माबायदि म मा मा जिब जुनारखौ फियो।
जोंनियावथ ओ‌ बेबायदि बिदिनो बरफोराथ‌ बांसिन नानो अमायानो। अमा ओमफ्राय आरो ओ मोसौ दोङो। मोसौ इनिफ्राय ओमफ्राय आरो दाउ दोङो ओमफ्राय गेजेराव बोरमाबो फिसिदोंमोन नाथाय दायो बोरमा। एसेबां मोजां माबा मोनिखाय बोरमाखो बुजियाखै ए बि बिखिनियानो दाउ अमा आरो।
आ।
मोसौआथ आगोल आगोलनिफ्रायनो दोङो आरो बिनिफ्राय आरो ओम। होम अमाखोलाय। फानलाय लालाय लाबाय थाखा थायो आरो अमाखो मासे मानै हायोबा। ओ बेबायदिनो। माथाम बेबायदिनो लायो। खिन्थु मोसौ। मोसौ आरो बांसिन माने माब्रै माबा बा खस्थ जायोना बेनिखायनो मानै माथ मा थाखायो आरो। दा ओम दाथ मानै दोङो ओ ओ आगोल माब्रै गाहाम हालागै माब माबा गाहाम हालागै जायोमोन ओमफ्राय दा जोंहा दा मानै दोंथयो ओमफ्राय आरो दाउफोराबो ओम बेमारावनो थैजोबाय आरो आधा आधि थेवबो ओ दा ओ गोदान गोदान फिसाफोर ओंखारनाय दोङो दावा ओमफ्राय ओ बेै खिनिखौनो फिसियो आरो अमायाबो एसे बाय एसे देरबाय इनिफ्राय आरो बेखौ फानबा आरो गोदान लाबोलायसिगोन। बेबायदिनो फानबाय थायो आरो नोसानियालाय?
ओ जोंहाबोथ इदिनो ओ मोसौखौबो सिगाङो ला खायो ओ मोसौ दं बोरमा, अमा दाउ ओ बेफोरबायदिनो बेफोरनो दोङो आरो ओमफ्राय ओ मोसौआथ ओरैनो माने मोसौ गाय लादो नालाय ओ बिजोंनो फिसा दोङो। ओमफाय जोख्लि मासे दोङो। सिगाङावहाय हालुवाफोर दोङोम मोन माने इखो दा आरो हालेवनायबो जाला नालाय ओंखायनो ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवोना ओंखायनो बे हालुवाफोरखौ फानबाय आरो माने ओयदि मोसौ माखासे थाबा माने ओ दैज्लाङाव लाखिनो खस्थ जायो नालाय माने जेनेबा माइ गायजोब्बा दुब्लि फोथारा ओ गथाय माइ जोंनो नआव जायोना आमफ्राय माने नआव लाखिनो माने गोब्राब जायो आरो खस्थ जायो बेखायनो हालेवनायबो जाखाला नालाय जोंहा माने बे हालुवा मानैखौ फानबाय आरो आमफ्राय दा ओ गाय दङ बिमा बियो ओमफ्राय ओ फिसा मासे दङो आमफ्राय जो ख्लि मासे दोङो। दिनो आमफ्राय आरो बोरमायाबो जोंहा ओ मानैमोन मानैनि माने मासेखौ फानबाय आरो। दा मासे बोरमा खासि दोङो। इयो ओमफ्राय ओ अमायाबो मानै दोङो बारा गिदिर नोङा ओरैनो ओ पास माहा जानाय मासे ओमफाय सारि माहा जानाय मासि दं माने।
औ औ
दाउफोराबोथ जोंहाबो सि गाङाव बोसोरसे सिगाङावहाय बेरामा बेराम जादोंमोन ना फ्राय बिदिनो थैजोबदोंमोन थैनानै ओमफ्राय ओ आबैलाहानिफ्रायसो लाफिनदोंमोन मासे। इनथो इखौनो जोलैनो होनना दोननानै दा दाव बिमाया ओ मा थाम मा ब्रै जाबाय आरो माने दाव बिमा माब्रै ओमफ्राय दा माथाम बिमायाबो मानि फिसा दोंजोबो आरो फिसा गोरलै गोरलै ओ बिदिनो आरो बेखिनिखोनो ओ ओरैनोथ ओ नोंस्रा ओ मोसौखो गांसो जा ओ हारसिंयै गांसो जानायनि अनगायैबो माबाफोर होयो नामा?
ओरैनोथ औ मैगं थाइगंफोर बेय ओ माबायोब्ला ओ बेगुर फो हैयो इनिफ्राय आरो ओ बेबायदिनो मोस सौनो होथावना माबाफोर गाज्रि जानाय मुवाफोर दोंङोब्ला बेफोरखौ होयो आरो दाथ आंयो दा खानथाल बोथोराव खालनि बे मोन नाय खायनि औ बे बिगुरखौ बांसिन होनाय जायो। अ इनफ्राय बेबायदिनो थाइजौ थायजौफोर लिमबाबो माने बिनि बिगु गुर फोरखौ दोननाय जायोना बेखौबो होनाय जायो। इनिफ्राय आरो ओरैनो थ आरो उम मालाबा होनाय जायो। गुन्दै-सुन्दै आदार माने जिगाबा थाखाबाय थायोना जिगाब गैयि टाइमाव माने होनाय जाय जायो आरो।
अ ओं
बांसिनै मोसौ आथ ओ माबा गांसो गांसो माने जोंहा गांसोबो हाग नानै लाय दोनखायो आरो दा दैलां दैलांङाव ओ बि दोलो खौनो हारा दोनखायोआ ओ एनि ओमफाय बै अखाबो थोरफोराव खस्थ जायोना मोसौ फोरखो हैनो बेयाव हानानैनो हैयो आरो नआवनो। आरो जिगाब जिगाबोद जथाखायो। खुबहोयो। इनिफ्राय बेबायदिनो ओ लाखियो आरो मोसौखो खिन्थु खस्थ जायो ओ मोस मेसेंआव बांसिन हस। जायो आरो माने माइसाय हां थांबा हेगारना होबानो सुखुआ माने गावबा गाव थांगोन नआव गाव गाव गावबा गाव फैयो आरो स सेेहेराबो बि ताइमाव मोजां जायो आरो मोसौनिया माने आरो दैज सिांगांआव माने राननाय बिसोरबो राननाय बायदि जालाङो आरो एनिफ्राय आरो जोंबा आरो ओ मोजां जायो ओमफ्राय दाम ब मोनो आरो मेसेंआवबा बांसिनै गेदेर गेदेर जायो या एमनिफ्राय इसांआबो मेस सिङावनो बांसिन फाननाय जायो आरो। दैलांगिरि। नोंसा माबाफोर होयो? नोमा एक्सट्रा
अ ओ जोंहाबा माने एस फ्रा औ मोसौफोरा गावसोर गांसो जानायनि अनगायैबो माने सानजौफु समावहाय ऐबे गुन्दैया बे दाना खो होनाय जायो आरो दैजों गलायनानै ओमफ्राय मालाबा सानजौफुआव होआबा मोना मोना होयो। खानाय समाव मोसौ खानायाव बिदिनो ओ बे। जिगाब दोङो ना बे जिगाबखौबो होयो। बिदिनो ओरै होनाय जायो आरो बे मैगं बिगुर माबाफोरखो। थ मोसौनो आथा ओमफ्राय बोरमानोबो होनाय जायो। बोरमाबो दोङो नालाय बेखायनो इफोर होयो आरो ओमफ्राय ओरैनोथ आज जेबो बेलेग होला आरो इखिनिखौनो होयो दै लोङो ओमफ्राय मालाबा आरो बे माइरं सुनायनि उन्दै आ। बेखौबो होयो आरो ओमफ्राय सोरबा सोरबा मोसौफोरा बो माब खामानिया लोंनो नागिरायगो मोनामनायसो मोनो ना मा। थि आरो। बेबायदिनो औ ओ ओ। बोरमानोबो सानजौफु समाव दाना होयो बेखौन जायो आरो गुन्दैखौनो गुन्दै सापर होबा माने बोरमाया गुस्लायो आरो मोजां जायो होननानै होनो आ ओमफ्राय इदिनो गेजेर गेजेर गांसो जानो हानायनि माने फिलौनिफ्राय इदिनो मुलि होफायो बेखौनो होयो सापर इनि फ्राय बे दानाखौ होयो ओमफ्राय ओरैनो मैगं बिगुर हानाय बिदि होयो आरो ओमफ्राय मोना मोना खानोसै समाव आ। जानि बोरमायाथ माबा लाय जिगाब जायाना जिगाब नारा जानो नागिरा बि ओंखायनो ओ थाइला बा खान थाल बिलाइ मालाबा आरो जाम बिलाइफोरखो हानना होयो आरो बिदिनो आरो बे रोमस्थाया रोमस दानि बिलाइखौबो जा यो नालाय बिखौबो होनाय जायो।
औ बेबायदिनो बोर-बोरमा खौ लाबाबो गोबां लाब जानाय मोनो आरो आङो बोमाखौथ' बेसे ओ खासि फानोब्ला थ' हारसाफोरा मागोनि समाव दाम होयो आरो लाखिनो हाब मोजां आरो बोरमाखौ आं बोरमाखौबो साबसिन मोनो ओ किन्तु आ दानो ला थुनाय जायाखै आरो नआव थाबाय थानाय जाया ना आरो बोरमा खौथ' नायबाय थानांगौ इसोरनि एसे ओ मुुबा नांथानाय ओइ गारि गारिफोराव ओ गारि फैनायफोराव सासे नाय बेबायदि जायोना आरो सिखावफोराबो माने बोरमाखौबा इजिलि लांनो हायो आरो। ओंखायनो बोरमा लाबालाय लाब जायो ओ नाथाय नायनांगोन आरो बो बुहुत होनना सानो आरो मो बा सानजौफुआव दै दौबानो बा एसे दोस स्लायबानो
औ औ ओ बेबादिनो ओ ओ नोंसोरा माने अमानो माबा बाफोर मुलि आरि होयो नामा मेदिसिनफोर?
अमानोथ' अमा देरनायनिथ' बेबायदि होआखै बे गुन्दै अ फ्रियानो आरो माने अफ्रि थाखायो आरो न' न'आवबो जखाय सावोबा होबाय न' आव गैयाब्लाबो गुबुननि लायनानैबाबो गुन्दै अ गुन्दैखो होगोन इनि फ्राय आरो अफ्रि था खायो ओमफाय ओं खामफोराथ' थाखायोना ओ बेफोरदोनो हो होयो आरो ओ ओंखाम खालायफोरदो आरो मालाबा ओ संना होयो माने अफ्रि गैयाबा बे माइरंदोनो संनानै होयो आरो इमफाय मैगं थाइगं बा दखानाव थानाय गाज्रि जालांनाय बेफोरखौ लाबोनानै होयो आरो ओ संनानै आरो एक्सट्रा बे मेडिसिनफोरखौ ओ फोरोंङाखै। बे खालि बेमार आजारबो फैबा जाबा डक्टरफोरा होफैनाय बिजिफोरा आरो हांसोफोरखोबो लाबा लाब जायो हांसोआवबोथ' गोबां लाब थायो खिन्थु बिखोबो नायनाय फिसिनाय ओ जोबोद आरो हांसोफोरखौ ओ एक्स्रा जायगा नांगौ बेनिफ्राय आरो हाख'र खाथि बेनिफ्राय माने न'जों खा बिदि जानाङा आरो एसे दा बेबायदि दा जायगा गैयिनि थाखायनो हां
अ अ अ मोजां थाबनो देरनाय मोनो माने हांसोफोरखो हांसो दाउफोरखो बिदिनो गोबां खहाय जायो आरो मास मोनसेयावनो देरो नालाय बिसोरो थाब थाबनो आरो थाब थाब आरो फिसा जायो अबबा दाउ बिमाया थ' बिसथा गाहामबो फिसा जाहोयो नालाय खायनो मोजां जायो आरो देरग'नो हाबा ओमफाय थेवब्लाबो दैज्लां समावहाय ओ फिसा जोनोम जायोबा माने इसोरो दाउ बिमा फोरा लांथिङोना दै मायबा मायबि बेफोराव माने बिदिनो थैयो आरो। ओमफ्राय मेसेंफोराव जाबा मोजां जोंहाबो मानोहाय बिदिनो बे अफ्रिखौथ जोंहा दा होनाय जाखाया माने बायनायबो जाया आरो नआवबो सावखाया नालाय ओ ओंखायनो जोंहा बे थास'आ बे थास' खौ ओ ओ थास'खौ हानानै ए रुनाय जायो आरो माने एयाव माइरंबो होफायो जोंहा माने ए थास'जों मिलायनानै माने बाराद्राय थास' जाहैयोबा माने अमा फोरा दुरबल जायोबो होनोना ओंखायनो इदिबो होयो ओमफ्राय आरो ओंखाम खालाय इफोरखौ होनाय जायो आरो आरो बे कबिफोरा कबि हामा जानाया खबि ओ बिदिनो गाजर माइ ओइ बे आलुफोर बे खायमा खायमा जा थानायखौथ' जाया नालाय बिफोरखौ ओ ज' खालामनानै माने रुनानै होयो आरो इदिनो
औ औ
ओ जोंहा गुन्दै जों उन्दै समान ओ फालिसबो होयो आमफ्राय देरनानैबो माने साफरबो होनाय जायो आरो साफर होबा अमाया गुस्लायो नालाय‌ बिदिनो होयो ओमफ्राय गेजेर गे जेर बे फिलौनि मुलिखौबो होयो‌‌ फिलौ थाबा अमाफोरा देराना बेखायनो इफोर खो होयो आरो आरो अमाया ओ बे हाग्रानि बेन्दोंफोरा लेवालाथा एलांसि मान्दै बेफोरखौ जायोना बेफोरखौ माने ओ होनाय जायो आरो लाबोनानै बिदिनो
अ अ अ औ
बा माने लानाय
मोजांनो औ
आरो ओ अमानिफ्राय आरो आरो अमा फिसा गोबां दानिया लाब जायो नालाय अमा मा सारि हाजार। सारि सारि हाजारनि इदि मोनखायोना गोबां लाब जायो अमा मोजां लानो हाबा
औ अमा फिसा जाहोबाथ गोबां लाब जायो। फिसा जोंहा बेबायदि आरो ओ जोंहा न होफेराखैनोखा इनिफ्राय आरो नुदो बे खाथि खालायाव गोबां लाब जायो बेनिफ्राय बेखौबो आङो सानो आरो आसा खालामना लुबैयो आरो माने बां लाब लाब मोननाय मोनो आरो। बे बे गेदेरखौ फाननाय फाननाय निख्रै दाबल मोननायबायदि मोनो। खस्थबो बेबायदिनो थाङो आरो गोबां।
औ खस्थ औ नायनांगौ जायो नालाय अमा फिसाया उन्दैयाव खारथिंसैयोना बायेरायाव दिहना होबा। ओ बिदिनो जोंहाबो ओ ओ सिगाङाव अमा खेमसेलसो खालामदोंमोन जाहाबो बैफोरबायदिनो
औ औ। बे तिन मास माससो जाबानो जायो आरो ओ फाननो हासि सिगोन नायनो नांला होमबानिया खस्थ गैला बे बिखिनि